हेलौ नोंथां। ओ नोंथांना एसे ओ टावार नेत ट्रगा एसे प्रब्लेम जादों नामा नोंथां? हेलौ अ नोंथाङा दायो मा खालामदों ओ नोंथाङा दायो मा?
जिरायनानै दङ नै।
अ ओंखाम जाखांबाय?
अ नोंथां जानायाथ' जाथ'वाखै जानायनि माखासे लाहार-फाहार सलिगासिनो दङ'।
अ खबरफ्रा बोरै नोंथां?
अ नोंथां खबरखौ बुंनो थाङोब्लाथ' बिदिनोसै दाथ' दैलां बोथोर ना नै। गेजेरावनो दङ' मोजांबो गाज्रिबो बो।
अ दा नोंथांनाव हा
नोंथांनालाय खबरा?
आंनाबो बिदिनोसै नोंथां गेजेरावनोसै।
अ अ।
दा माने नोंथांनाव आङो कल खालामनाय जादोंमोनदि बे मोनसे टपिक एबा मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो होननासो नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन आं नोंथां
अ जागोन नोंथां जागोन सावरायजागोन
अ दा नोंथाङा जेबो हाबाफोर मावनो गोनां गैयाब्ला आंजों बे टपिक एबा आयदानि सायाव नोंथाङा आंजों एसे सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन
जोंहा बे आयदायानो जादों जोंहा मिथिंगानि सोमोन्दै जेरै जोंनो जोङो मिथिंगानिफ्राय मा मा जोंहा मुलाम्फा मोननो हायो एबा मिथिंगानिफ्राय मा मा मदद मोननो हायो एबा मिथिंगानि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथा हागोन।
अ दे अब्ला एसे फोरमायना होनोसै नोंथां
औ जागोन नोंथां औ दा जोंहा मिथिंगायारि सम्पद बुंनो थाङोब्ला आ जोंहा जोंनिनो सोरगिदिं जों जा नु जा मुवा बे बेसादफोर नुदों ओ बिफां लाइ फां, हा, दै बायदि बायदिफोरा जोंहा गासिबो बुंनो थाङोब्ला बिसोरो मिथिंगायारि सम्दआव गोग्लैजोबो दा जोंहा जेब्लानिफ्राय जों सुबुं माहारिया थांनानै दङ अब्लानिफ्रायनो बे मिथिंगायारि सम्पदनि माखासे गोबां माखासेल' नङा मिथिंगायारि सम्पदाव थानाय गोबां मुवा फोरानो बा बेसादफोरानो जोंखौ गोदोनिफ्रायनो मदद होबोगासिनो दं आरोना नोंथां।
औ औ
औ दा जों बिदिनो मेनलि बुंनो थाङोबा जोंहा गोदोनि समाव जोंहा थाग्रा न' थाग्रा खुलि न' गैयामोन। जायनिनि जाउनाव सुबुं फोरा ओ अखा अखा-बांखा बार बायदिसिना बांखानिफ्राय रैखा मोननो थाखाय गावबा गावखौ रैखा खालामनो थाखाय बिसोरो हाजो खंखर' खंखर' थायोमोन आरो बिदिनो हाजो खंखर ल' नङा बि फां ओ जोंहा बि बिफां गिदिर-गिदिर बायनानै थानाय बेनि खुन्दा सिङावहाय दंफां दंन्दर' सिङावहाय हाबनानै बिसोरो गावनि जिउफोरखौ रैखा खालामबोदोंमोन आरो ना गोदोनि समाव बेथ' जोंंहा गोदोनि जाहैबाय दा जोङो दाबो जों नुयो जे मिथिंगायारि सम्पदा जोंखौ गोबां मदद होगासिनो दङ बेफोर जाहैबाय जोंहा अ मइेनलि बुंनो थाङोबा जोंहा बिफां गैयाबानो जों सुबुंफोरा गैया होननानैबो जों बुंनो हायो।
औ
आ बिफाङा जोंनो- अक्सिजेन होयो आरो जों बिफा जों हगारनाय कार्बन-डाइ- अक्साइडखौ बि-बिफाङा- ओ सोबनानै लायो जायनि जा जायनि जाहोननाव जोङो बिफांजों सोनारलायनानै दङ होननानै बुंनो हायो आरोना नोंथां।
औ
आरो जोंहा गोदोनि समाव
ओ हाजो खंखरनिफ्राय जोङो जेब्ला बिनि उनाव हाजो खंखरनि उनाव हाजो खुंखर थानाय समनि उनावहाय जोंहा जे ओ गामि हादाब खालामनो हमदोंमोन हादान लादोंमोन अब्ला बै समाव जोंहा थानो थाखाय न' लुनांगौ जादोंमोन दा बै न'फोरखौ जोंहा मिथिंगायारि सम्फनिफ्रायनो मोननाय बिफां लाइफांफोरनिफ्राय जोंहा थखथा बाताम बायदि बायदि मोननो हायो बैफोर- बैफोरजोंनो जोंहा न' बां लुदोंमोन।
औ
बिदिनो जोंहा बेल' नङा गोदोनि समाव जोंहा ओ मेडिकेल फार्मासि बायदि बायदिया गोबां खममोन जायनि जाउनाव जोंहा ओ बेमार आजार जायोब्ला डक्टर आजार थांनो जोंहा हाख' हाख'वा जायोमोन माने हास्लाबामोन माने
औ
दा बैफोर समाव जोंहा माखासे बेमार आजारनिफ्राय बारग'नोबो थाखाय बा गावखौ बासायनो थाखाय मिथिंगानिनो मोननाय माखासे गोथां मुवा- ओ हाग्रा बंग्रा बायदिनिफ्राय जोङो माखासे मुलि मुवा मुलि मोननो हायोमोन आरो बैफोर मुलिफोरखौ लानानै ओ बै समाव बेमार आजारनिफ्राय एसेब्लाबो रैखा मोनोमोन। दा बेफोर जाहैबाय ओमफाय जोंहा गोदोनि बाथ्रा ओ गोदोनि समनि दानि समावथ' जोंहा ओ डक्टर ओ मेडिकेल हस्पिटाल बायदि बायदियानो जोंहा गोबां दंसै दा दानि समाव जों बुंनो थाङोब्ला जोंहा जोंनि जिउआव माखासे नांगौ जानाय मुवा बेसादफोर जायफोरखौ जोङो मिथिंगायारि मिथिंगायारियाव मोननाय माखासे मुवा बेसादनिफ्राय जोङो दिहुननानै लानो हायो। जों दा औवाखौ औवानि बागैनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा जोंनि स ओ जोंनि न'खर बा समाज दानायाव जोंहा उम। गोबां ओ गोनांथि गोनां मुवा बेसाद जाय जों ओ नांगौ जायो जेराव जोंहा ओ सान्द्रि, संग्राय, टेबोल, बेरेन्सि, बायदिफोरखौ जोङो बे मिथिंगयारि सम्पदनिफ्राय मोननाय बिफां-लाइफांनिफ्रायनो जों मोननो हायो आरो जोंहा औवानिफाय बुंनो हायो बुंनो थाङोबा जोंहा सां ओ संग्राय मोनो सान्द्रि बानायनो हायो सान्दांगा बानायनो हायो। बिदिनो जों औवानिफ्राय- गोबां मुवा बेसाद बानायनानै जोङो जोंनि ओ थांना थानाय समाव मा मा मुवा नांगौ बेसाद नांगौ बायदिखौ जोङो बानायनानै लानो हायो आरो आरो गोदोनि समाव ओ जोंहा। आबाद आबाद खेति खेति मावनो थाखायसो जोंहा फोथारखौ एवनो नांगौ एवनो एवनांगौ जायोना।
औ।
होमब्ला जोङो नांगोलनि गोनांथि जायोमोन बै समाव जोंहा बिफांनिफायनो जों नांगोलखौ दाननानै मोननाय जायोमोनआरो। बे बायदिनो जोङो। गोदनिफ्रायनो दासिम गोबां मदद मोननायखौ जों नुबोदोंआरो। दा नोंथाङाबो सानो नामा मि मिथिंगायारि मिथिंगायारिनिफाय मोननाय माखासे मुवा बेसादफोरा जोंखौ गोदोनिफ्रायनो मदद होबोगासिनो दङ।
औ औ।
औ सा नोंथाङाबो सानोब्ला बिदिनो ओह नोंथाङा नुबोनाय बायदि बा नोंथाङा जा एसे मिनथियो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोनना नोंथां।
औ हागोन नोंथा हागोन।
औ औ।
बिफां लाइफां बुङोब्ला बिफां लाइफाङाबो जोंनिनो मिथिंगायारि सम्पद जायजों जोङो। जोबोर खाथियैनो एबा रोखायैनो नुनो एबा मिथिनो मोनो जोंहा जोंनि जिउ खुंनायाव बे बिफां लाइफां मिथिंगायारि सम्पदा जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार मानोना। जोंहा बिफां लाइफांनिफाय बायदि बायदि रोखोमनि मदद मोनबोयो जेरै जोंनि माबा मोनसे हाबामावनाय। माबा मोनसे बायदि बायदि रोखोमनि खामानि मावनाय बेफोराव जोंहा मिथिंगानिफाय जोबोर बिफां लाइफांनिफाय जाहा मदद मोननो हायो दा बुंनो थाङोब्ला जोङो बिफां लाइफ बिफांनिफाय जोंनि जिउ खुंनायाव गासैबो नांगौखिनि नांगौ जानाय बेफोरखौ जोंहा मोनजोबनो हाखायो दा जेरै जोङो बुंना हायोदि जोंहा। मिथिंगानिफाय बे बिफां लाइफांनि फायनो जोंहा बायदि बायदि रोखोमनि फिथाइफोर मोननो हायो। बायदि भिटामिन गोनां प्रथिनफोर जों मोननो हायो बिनि अनगायै जोंहा। जोंनिनो सोलोंथाइ लानायाव जों लिरग्रा जोंहा बे खफि एबा बहि मोननो हायो। बे जाहैबाय बिफां लाइफाङावनो गोग्लैयो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा थेबोल सेयार बायदि बायदि रोखोमनि जोनो जोबोर गोनां जायो जेरै बाथाम थखथा जोंहा जोंनि थाग्रा खुलि न बानायनायनि थाखाय जोंहा थखथा बा थाम बायदि बायदि रोखोमनि नांगौ दा जोंहा बिफां लाइफांनिफायनो मोननो हायो जोंहा बिफां एबा लाइफां बुङोब्ला जोंहा एसे आलादायै बुंनो हायो जेरै जोंहा लाइफांनिफाय मोनो हायो। जोङो बायदि बायदि रोखोमनि जेरै जोङो आंगुर आंगुरा जोबोर भिटामिन गोनां जायखौ मोनो जोङो लाइफांनिफाय। एबा बिफांनिफ फ्लाय बुङोब्ला जोङो बि बिफांनिफाय जोंहा आफेल दं थाइजौ दं खान्थाल दं बायदि बायदि रोखोमनि दं। आरो। जोङो बेफोरजों जोंहा जिउ खुंनायाव जोबोर हेफाजाब मोनो जेरै जोङो फांस से बिफांनिफ्राय जोङो फिथाइ सामथाइ मोनोब्ला जोंहा बेफोरखौ खानानै नैबे दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम बेफार फालांगिबो जोंहा मावनानै रां एबा बिब्दिनो बायदि बायदि रोख खोमनि जोङो आरजिनो हायो जोंहा बेफोर आरजिनायजोंनो जोङो जोंनि जिउ खुंनाय जा बेफोरखौ गोजौ थाखोसिम लांनोहायो दा बिनि अनगायैबो जोंहा बिफांनि सिङाव। सान्दुं गोसा समाव जोंहा बिफांनि सिङाव जिरायना गावजों गाव खोथा बाथ्रा रायलायनो थाखाय बिफाङा जोंखौ मदद होयो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा नोंथाङा बुंबायजि जोंनो आबाद। मावनायाव गोनां जायो नांगोलनि एबा मैनि जाहा बेखौ बिफांनिफायनो मोननो हायो दा बिनि अनगायैबो जों। हा हांलानो थाखाय। जोंहा अक्सिजेन मोननाय जायो दा बेफोरनि अनगा जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि जिउ खुंनाय जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरनि जिउ खुंनाय राहायाव जोंहा मिथिंगा एबा बिफां लाइफांनिफाय जोबोर मदद मोननाय उम। दा नोंथाङा नों नोंथाङा आंनो बेफोरबायदि फोरमायना होनायनि थाखाय बिफां लाइफांनि सायाव नोंथांनिसिम जोबोद रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो।
औ दा जोंहा नोंथां समाबो जाबाय
औ औ औ औ जागोन नोंथां जागोन औ दे होमब्ला